औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामदों दालाय
आङो नै दायो सानजौफुनि आदार जाखांनानै दायो ओरैनो जिरायना दं मोन आरोखि
अ मा ओंख्रि जादोंमोन नोंथां
ओ जोंहाथ' दिनै ओंख्रिया बिदिनो
आदसा र' नोंथाङा दायो फ्रि ना दायो इसे फ्रि ना नोंथाङा?
औ औ नों औ औ आं ओरैनो दंमोन
होमबा जोङो गोदोनि एबा बर'फोरनि सल'नि एबा सल'मा सल'बाथाफोरनि बागै रायलायनो हागोन ना? आ होमबा नोंथाङा माबाफोर सल' मोनथिनायफोर दं नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै एबा सल' खोन्थानो हागोन नामा आंनो
औ औ हागोन नोंथां आं मिथिनाय जे सिंह आरो एनजरनि सल' आरि बे नोंथाङा खोनादोंमोनना?
औ इसे खोनादोंमोन खोनानायालाय
दिनै आं एसे बिजिरना होसिननोसै आरो नोंथाङा जे मोनथिसिनो सिंह आरो एन्जरनि सल' बिदिब्ला जों आवगायनोसै नामा
औ
जे जोंहा सिंह एनजरनि सल' सानसेखालि गोलोम बोथोरनि सानजौफु मासे सिंहआ बिफां सायायाव उन्दुना दंमोन आरोखि बै समावनो मासे एन्जरा आदार नागिरना बैथिं फैदोंमोन बिया अ बियो खारबु खारबोनायाव सिंहनि मोदोम सायाव गाखो फ्लायनायसै आरोखि एन्जरा सिंहनि मोदोमाव गाखोहैनायाव सिंहआ सारिमोन सारिमोन खांनायसै अ सिरि मोनखांनानै रागाजोंनो एन्जरखौ थाब हमना बुंनायसै नै एन्जर नों आंनि उदै सा अ उन्दुनायखौ सिफायबाय नोंखौ आं दिनै ओरैनो हगारा बिदि होनबाय आरोखि एनजर सिंह एवरा सिंहनि सोगोमना बुंनायखौ खोनाना गिनायजों खमफिनो हमनायसै आरो लासैनो बुंनायसै माहाराजा मिथिया हसिया गोरोन्थि खालामफ्लांबाय खेबसे खेबसेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो सानसे बेलासि माब्लाबा आं नोंथांखौ मदद खालामगोन बिदि होननायसै आरोखि एन्जरा महाराजा आंखौ दिनै बे खेबखौहाइ निमाहा होदो होननानै सिंहनाव निमाहा बिनाय सै आरोखि जे नोंथाङा बबेबा खैफोदावहाय माब्लाब्ला गोलैब्ला आरोखि एन्जरा सिंहखौहाय आरो एन्जरनि बाथ्राखौ खोनाना सिंहआ मिनिग्लाबनानै बुंनायसै आं आं अरननि राजा नों जादों नंखाय एन्जर नोंलाय आंनो मा मदद खालामनो निमाहा होबाय थांदो एसे नायै हयै बेराय होननायसै आरोखि सिंहवा सानसेखालिनि बाथ्रा सिंहवा अरनाय थाबायथिंनाय समाव फलाना साना दोननाय जेयावहाय नांहैैनायसै। जोबोर नाजाबो जोबोर नाजानाबो बियो जेनिफ्राय बारगनो हायाखैसै। सिंहवा गाबख्रावनो हमबाय रैखा खालाम आंखौ रैखा खालाम होननानै सिंहनि गाबखावनायाव खोनानानै एनजरा हाखु दाखु खारबोनायसै आरोखि बियो सिंहनि खाथियाव थांनानै बुंबाय महाराजा नोंथाङा दसे सिरि थाथ' आं नोंथांखौ बारग होगोन होननाय होननायसै आरोखि बेखौ बुंनानै बियो जे नि दचरूंफोरखौ अरसिनो हमनायसै दोंसे दोंसेयै गासै दुरूंफोरखौ अरसि जोबनायसै आरोखि एन्जरा बिदिनो जों सिंहआ रैखाथि मोननायसै आरोखि जोंहा जे सिंहखौ रैखाथि होबाय आरो सिंहआ जे होनदोंमोन।
नोंलाय मा मदद खालामनो आं जादों अरननि राजा होननानै एन्जरखौ होनदोंमोन आरोखि दा एन्जरानो सिंसखौहाय रैखाथि होबाय दा बे जेनिफ्राय आरो ससे दंबावो जोंहा सिंह आ जेनिफ्राय बारग'ना बुंनायसै एनजर दिनै नोंसो आंखौ रैखा खालामबाय फलाना सफैब्ला आंखौ बुथारगौमोन आं दिनैसो सानस'नो मोनबाय नेहा फिसायबो गेदेरखौ मदद खालामनो हागौ। सिंहा जे बुजिबाय गोबां बिदिनो जे फिसा बुस्थुबाबो गा गिदिर बुस्थुखौहाय रैखाथि खालामनो हायो मबेबा खेथ्र'वावहाय जेरैबायदि जों बे खाहानियाव मोनदों गोबां बिदिनों सिंहखौहाय रैखाथि होनायसै आरोखि जेनि फ्राय जों बेफोरखौ मोनदों आरोखि औ जोंहा जे साननो ना माब्लाबाबो जे जोंखौ बा फिसा होननानै जों बे सल'निफ्राय गोबां बाथ्राफोर सोलोंनो मोननो हायो। फिसा बुस्थुबाबो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जायो माब्लाबा दिनावहाय मानोना जों बेफोरनि दारैसो माब्लाबा जेरै जों हमना लानो हायो। जे गोबां बिदिनो फालांगिफोर मावनोब्ला जोंहा सुबुंनि नांगोन मानोना फालांगि मावनोब्ला मानसि नांगोन। बेफोरखौ बायनो थाखाय बेफोराव जोंहा फिसा फिसा जेरै जोंहा फिसानिफ्रायसो उरि जालांदों जाहा जे सुबुंफोरा जेरै जिअ' रिसार्च खालामो एयारटेल रिसार्च खालामो सोर जों फिसा फिसा उन्दै उन्दै सुबुंफ्रा बेफोरखौ रिसार्च सोनानैसो बिसोरो मानसि गिदिर जादों बा बेफोरो जों साफ्रोमखौबो नांगौ आरो। मानोना जोंहा नाङा होननो हाया आरोखि बेफोरखौहाय। ना मा होनो नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ औ
गोबां बेखायनो जों बेफोरखौ साननो गोनां जायो आरोखि मानोना जोंनि थाखाय गोबां बेफोरो जोंनो नांगौ जायो। नङाब्ला आरो बिदिनो गोबां जों काहानिफोर मोननो थाङो जे जोङो गोबां सल'फोर मोननो थाङो जोबोरैनो मोजां मोजां जों जेखौ खोनानानै जों मोजां
माबानि बेफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो बाथ्राफोर जों सोलोंनानै लानांगौ। जों मोनो आरोखि।
उम नोंथाङा नोंथांनि सल'खौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों। गोदोनि सल'फोरखौ खोना जेनेबा मोजां एबा जोंनि गोदोनि माबाफ्रा रोंगौथि एबा लिरना गालांनायफोरा बेरखांफैफिनो आरो गोसोखांथि जानानै। थ' जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै।
औ
औ नोंथाङा बेफोरबायदिनो आरोबाव इयुनावहाय एबा गुबुन
औ
फिरिनो बेफोरबायदिनो सल' खोन्थानानै औ बेफोरबायदि सल'खौ आरो गुबुन फिरिनिफ्राय गुबुन दाबसे फि गिबिसिम औ खोन्थानानै बार होलांबाय थानो हागोन होननानै आसा खामबाय नोंथांनिफाय। आरो बिदिनो जानांगौ जोंहा सल'फोरखौ सल' बुङोबाथ' जोंहा औ बिदिनो सासेनिफ्राय सासेनि खुगानिफ्राय सासे खुगानिफ्राय बारलांबाय थानाय एबा फिरिनिफ्राय फिरि सोमजिलांनाय खुगा सल' बेफोरखौनो जों सल' होननानै मिथि आरो जायखौ गोदोनि
गोबां बिदिनो सल' थुननानै दं जोंहा बिदिनो औ गोबां थुम थुम थुननानै दोननाय दं आरोखि। गोदोहायथ' बिदि जोंहा गावनि भासा बा जों बेलेगनि गुबुननि माबायावसो लिरोमोन आरोखि रावफ्रावसो औ बेखायनो जों बेफोरखौ दायो जों गावनि देबनागिरि नैबे बर'नि राव जोंनि आंगो राव बेयाव जायखौ मोनबाय आरो नैबे बे आखरखौ जों मोनबाय औ बेवहाय जोंहा गोबां बे आखरजों लिरनानै दोननाय थुननानै दोननाय सिगां जोंमा माखासे गोबां जोंना आखरफोरा गुलाय गुजाय जादोंमोन जेनेबा असमिया राव बांला राव बेयाव लिरनायमोन आरोखि नै बिसिनियावहाय गोबां बिदिनो जोंहा थुन्नानै दोननाय गोबां बिदिनो गोबां गोदोनि सल'बाथाफोर दं जेखौ जों दायो जों फरायनानै नायफिनला बा जों बेफोरखौ खोनासंफिनब्ला जों जोबोर गोजोननाय मोनो आरोखि नै बेफोरखौ आरो जोंहा आथिखालाव बेबायदि सल'फोरखौ खोनानो मोनला बांसिनानो जोंहा दानि जुगाव मबेलाव सो हाबनानै थाजोबसै दानि ओ गथ'फोरा गोबांनो हाबनानै थायो बेखायनो जों बेफोरखौ जों मोननो थाङाखै आथिखालावहाय आं हले बेफोरबादि सोरबा सल' खोन्थाबाला जि मोजां जोबोरैनो खोनासंनो मोजां मोनो आरोखि। नोंथाङाबो मोजां मोनो जानांगौ बेफोरबायदि सल' खोथाबा।
औ जोबोद मोजां मोनो गोदोनिफ्राय दासिमबो बेफोरबायदि आबै आबौनिफ्राय खोनाबोनाय आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो आबै आबौखौ मोननो थांला एबा नुलानो
औ
बोरायो बुरियो थाब थैनाय जायो गोदोथ' जों थानाय समावो जोंनि बिमा बिफानि सायावहाय बिसोरनि बिमा बिफानि आरो बिमा बिफा बा बिमायंफोरखौनो बिसोरो नुयोमोन लोगो मोनोमोन आ
औ।
बे समावहाय गोबां सल'मा सल'बाथा बिजिरनानै खोन्थानाय जागाय बोनलांबाय। आरो दासिमबो बेफोरो रोखा रोखायै दं आरो नाथाय खोनथानाय। खोनासंनाया खम जालांबाय आरो थ' होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबायदां।
औ औ नोंथां दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ दे नोंथां।
ए